हेल'
औ खोनाबाय। औ।
आङो नोंथांखौ फन हरनाय जाहोना आंङो माबा मोनसे माबाखौ लानानै फन हरनाय जादोंमोन आरो जेनेबा दानि बोथोर। होनबाथाय गायनाय फुनाय दिन नङा होमबा।
औ।
दैज्लां बोथोरावहायहाय जोङो मानसिफोरा मा मा खालामो मा मायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
गायनाय फुनाय दिन ना दायो
औ।
बयबो बयनिबो न'खराव दायो माने आबाद गायनो थाखाय माने दायो थाग थियारि जानानै दं बेखौ जों नुगासिनो आरोना। बियो आत आथिखालनि नङा बे गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि आबै आबै समनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खान्थि आरो माने दैज्लां समाव माइ गायनानै लानानै। उनाव मा जोङो। बोसोराव बोसोरसे जानो थाखाय जों दानो मावखाना लायो आरो बेखौ जों मिथिनो हायो आरो होम
ओ ओ
दा बोथोरावनो बे गायनाय फुनायनि बोथोर आरोना जोङो बोसोरसे जानो थाखाय जोङो नांगौ जायो नालाय माखासे आदार बेखौ जोङो बुथुमनानै लानो थाखाय थाग थियारि जानानै दं आरो दायो।
औ औ औ।
बेयो माने आय बे आयदाया माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो मानोना जोङो जानानैनो थांनानै थानांगौ जायो नालाय ना?
औ औ औ।
जेब्लानिफ्राय सुबुङा जोनोम जादों अब्लानिफ्रायनो बै खामानिखौ मावदों होनानै जोङो साननो हायो आरो ना जों नुफेराखैबाबो।
औ।
उम गोदोनिफ्रायनो मा जों? उम।
बर'फ्रा माने गावनि जानो थाखाय मा माखासे हाग्रा बंग्रा सिफाय सिफाय माने आबाद मावनाय खौ जोङो मिथिनो मोनबोदों आरो। दा।
आगोलनि मानसिफोराथ' जोबोद मावथिमोन दानियासो एसे बाग्रा जालांजोबबाय मानसिफोरा।
उम
मानिया दानिया दानि मानसिफोरनियाव समा थोलाना एसे गावबागाव गुबुन गुबुन खामानियाव मुखुब थाजोबो नालाय।
औ।
आगोलजों जोङो नुनो मोनोमोन जे न'खरफोरनि गासैबो बा गामिनि भागि गस्थि गासैबो फाला बदल गायज्लाय गायज्लाय लायोमोन।
औ हेफाजाब होलायोमोन उम।
लायोमोन बेफोरखौ नुनो मोनोमोन दानिया एसे खम जालांबाय नङा होमबा नोंथां?
औ।
उम
माने समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे सोलायलांबाय आरोना।
ओ ओ। दानियाथ' बै ट्रेक्टरजोंसो बांसिन हालेवनायखो नुयो।
औ।
उम नांगोलाथ' गैया। होनबाबो अरजाया।
मानो थाखाय ट्रेक्टर बाहायदों बिनि बागै एसे बुंगोन नामा मानो थाखाय आथिखालाव ट्रेक्टर बाहायो? आ सिगांनि बायदि जों मोसौ जोंनो हालेवनो हागौमोन ना।
औ।
मानो हालेवला बेखौ?
औ एसे आगोलाव आं बुंनाय बायदि बिदिनो जे दानि सुबुंफोरा एसे खस्थ' मावनायखौ एसे बाग्रा जाबाय। आरो समफोराबो थोला नालाय जेनेबा गावब गावनि जा बायदिसिना खामानियाव मुखुब थाजोबो। बेनि गेजेराव थब जानाय बुस्थुखौ नागिरो आरो। जाय बुस्थुआ थाब जायो बे बुस्थुखौ दानिया मानसिफोरा एसे फैसा गारनानैबाबो मावनो नागिरो। ओ माइ हानाय समावबो खासि लानानै माइ हानायखौ बाय खम नुग्रा जाबाय दानिया।
औ।
दानियाथ' मेचिनजोंसो हायो।
आगोलनि बायसा नंलिया आरो आगोलबा जमा जमा ओरै फाला बदलबो हालायोमोन।
उम।
आरो मानसिफोरा गामियावनो मावनानै थायोमोन नालाय गुबुनफोर जायगायावबो थाङामोन खामानि मावनो बेनिखायनो मानसिफोरा आरो माबा जालांबाय आरो दानिया
बिगियानारि मुं गा जालांबायना आरो बेजों लोगोसे औ बिगियाननि मा माखासे मुवा दिहुनन्नायफोरखौ जों बाहायनो लाबाय खम समनि गेजेरावनो मावनो हानाय माखासे मुवा बेसाद दिरुना थाखाय जों बेफोरजों लोगोसे खारफानांगौ जाबाय ना सम आथिखालाव समनि आंखाल ना? बिनिखायनो माने सम खौहाय खम समावनो मावनो हानाय माखासे मुवा बेसाद दिहुनबाय जेब्ला बेखौहाय माने जों सुबुंफ्राबो बाहायनो लाबाय आरो बेखौ जों मिथिनो मोन्दों दायो ना?
औ औ
बेखायनो आथिखालाव मोसौनि सोलाय ट्रेक्टरजों एवो माने मोसौजोंथ' गोबां हाल एवनो हायाना माने मोसौआबो मेंगोन लोगोसे मानसियाबो मेंगोन
औ।
बेनिखायनो मानि। आथिखालाव बिगियानारि। बे ट्रेक्टर ओंखारदोंना दायो बेजों।
हालेवो ओसे आरो
औ। आरो ट्रेक्टरजों हालेवनाय लोगो लोगो जोंनिया बायदिसिना ओइ दुब्लि फोथाराव ना खांख्राइ, खुसिया बायदिसिनाबो। गोमालांनो हमदों गांजेमाफोराबो।
औ।
आगोलो नांगोलजों एवनाय समावबा बेफोरखौ मोनजायोमोन। हमनो हायोमोन। बा जोङो सेन सानानै खखा सानानै जोंनि आगोलनि सुबुंफोरा जायोमोन।
उम।
दानियाथ' बेफोरो खमिलांजोबनो हबाय मानोना बै ट्रेक्टरनि फालजों। गोमालांजोबो। थैलांजोबो बिगान थाया।
लोगोसे आथिखालाव माने रासायनारि हासार बाहायोना। बेनि गेजेरजोंबो माने। जोंनि माखासे। एमफौ एनला। ओ माने जोबस्रांलांबाय।
माखासे पावार गोसा जों मेडिसिन रासायनारि हासार बाहायो जायखौ आबाद मोजां खालामनो थाखाय ना। बाहायो बेफोरनो जोंनि दुब्लि फोथारनि माखासे। माखासे एम्फौ एनला ना, साम', खांख्राइफोरखौ माने। जोबस्रां होबाय आरो। माखा जोंनो माखासे एम्फौ एनलानिबो गोनांथि जायो। मानोना। एम्फौ एनलाया जोंनि माखासे आबादफोरखौ समाव मानि मोजांबो खालामनानै होयो। एम्फौफोरा माने गुबुन।
बाथ्रा दङ आरो जे। बे हालेव।
औ। जेराव खानस्रि थायो बेयाव। मानि माइफ्राबो जायो होननानै जों जोङो मिथियोमोन ना। आथिखालाव बेफो गो खानस्रिफ्राबो मानि एसेबाबो खम जाबाय बेखौ जों नुनो मोनदों आरो।
ओं।
आथिखालाव खान खानस्रियाबो मानि बे हासारसो होननानै बुङोना बेयो जाय खानस्रि खियो बेयो हासार जायोना। ओ आथिखालाव मानि खानस्रिया खम जानायजों लोगोसे रासायनारि हासारखौ जों बाहायनो लाबाय आरो बेनि थाखायनो। जाय जोंनि माने आबादथिलिखौ खहा खालामगासिनो दं। बेजों लोगोसे माखासे एम्फौ एनलानि खि जेरै खानस्रिखौनो होनबाय जोङो ना बेनि अनगायैबो आरो गुबुन एम्फौफ्राबो बेबायदिनो आबादाव माने हाग्रा बंग्राखौ जानानै माने खि बा बेफोरो माने जोंनि आबाद। नि हासारसो जायोमोन।
औ आसार जायोमोन।
बे एम्फौ एनलायानो जोबस्रांनायजों लोगोसे माखासे जोंनि दुब्लि फोथाराव हासारनि खमिखौ बा आंखालखौ नुजाथों होननानै मिथिनो हागोन आरो जों
ओं दा देग्लाय माइ गायनाय फुनाय समावबा अखा हागोन ना हायाखोसो?
औ।
साननो लागा दा
बोथोराबो सोलायबाय ना मा सम समाव मा जायो आथिखालाव हमनो नो हालाना सिगां समावथ'। दैज्लां समाव अखा हायोमोन ना? आथिखालाव बोथोराबो सो सोलाय लांजोबबाय ना। नांगौ समावहाय नां गौबायदि अखा दै मोना बेनि थाखाय आबादफ्राबो जोंनि आथिखालाव मोजां जाला जोंङो आबाद मोजां थि खोनो हाला नांगौसेबां मानि आबाद फोथोराव दै जगायनो हायै जाबाय जोङो
औ
बोथोराबो सोलायनो हमबाय माने बोथोरनि जोंनि ओ सुबुं अनजिनाया बारायलांबाय आरो जोंनि दंफां लाइफां बायदिसिनाखौबो गैया जालांनो हमबाय ना लामा दालां बानायनायनि जाहोनाव बा मान मोनसे सुबुं अनजिमाया थानो थाखाय बेफोर दंफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनाय जाबाय ओमफ्राय बेनिखायनो बोथोरफोरा बिदि सोलायनो हमबाय
दिनैनि टपिकआ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा ना
औ दे दे नोंथां मोजां नांदों नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां
औ
बे